ना खोनायाखैदां
अ खोनादों नोंथां
अ मा मावगासिनो नोंथांङा?
आं दा ओंखाम जाखांना जिरायदों नोंथां
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
अ नोंथां माबा थास' बिबारजों नाजोंसोमोन नोंथां
अ गोथावानो लाजाया माथो नोंथां
गोथावआलाय गोथाव नोंथां मा बुंनो आरो
उ उ उ उ बोथोरफ्रालाय माबोरै सोलिगासिनो नोंथां नोंसोरनिथिं दायो?
बोथोरा दिनै गोबां सानदुं दुंदों नोंथां
अ
बिराद सान्दुं दुंदों होनदों बिदि
उम उम ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रालाय?
गायनाय फुनाया दासो गेजेर नांहांदों नोंथां
अ खबरफोरा मोजांना नोंथां?
दंङ मोजांङानो नोंथां
अ ओमफ्राय नोंथांङा मानोबा हरदोंमोन?
आं नोंथां नोंनाव मोनसे टपिक लानानैसो फन हरदोंमोन
अ
नोंथांङा आंनो आबादनि सायाव एसे फोरमायथि होनो हागोन नामा?
मोजां खोनायाखै नोंथां गोसा बुंलाय
खोनादोंना नोंथां हेलौ
औ
अ आं नोंथांनाव मोनसे टपिक लानानैसो फन हरदोंमोन
अ अ अ अ अ
अ नोंथाङा आंनो दानि जुगनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन
अ दे बिदिबा नोंथाङा आंनो फोरमायथिलाय आबादनि सोमोन्दै
औ औ औ जोंहाथ' दानि आबाद होनोब्लाथ' गोदोनि जों दानिजों जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला जोंहा बयबो मिनथिखागौ गोदोनि जुगनि आबाद मावनाय राहाया बेलेगमोन आरो दानि जुगनि आबाद मावनायनि राहाया माने बेलेग जाबाय आरो खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां औ
गोदोनि समावहाय जाहैबाय जोंहा मा गोबां बुरजा हा एवनानै माने आबाद मावोमोन आरो बेबो मा गोबां बुरजा हाखौ माने सानसेनि गेजेरावनो बिसोरो हालेवनानै आबादखौ मावनो हायामोन आरो जायनि जाहोनावहाय बिसोरो माने बांद्राय माने रां आरजिनो हायामोन आरो मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनि सुबुंफोरा बांसिन आबादनि सायाव सोनारनानै रां आरजिनायखौ माने जों नुनो मोनदोंमोन एबा खोनानो मोनबोदों आरो नाथाय आथिखाल मुगायावथ' जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनलिया बांसिन सुबुङा माने आबादनि सायाव सोनारलिया आरो थेवब्लाबो जोंहा आथिखाल मुगायाव मुगानि आबाद मावनाय राहा बुङोब्ला माने गोदोनिफ्राय गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो माने जेरै आथिखाल मुगायाव जोंहा मा एसेल' हायावनो माने आबाद मावनानै माने जों गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो माने एसेल' हायाव मारै गोबां रां आरजिनो हायो आबादजों होनोब्ला जों बेखौनो बुंनो हायोदि माने आथिखाल मुगायाव जोंहा मा रासायनारि हासार बाहायनानै एसेल' हायावनो माने गोबां माने फसल जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो एबा आबाद जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो बेनि अनगायैबो आथिखाल मुगायाव मा एम्फौ बुथारग्रा मुलि माखासे फिथाइ थाइनायनि मुलि बिबार बारनायनि मुलि बैफोरबायदिखौ बाहायनायनि जाउनावहाय आथिखाल मुगायाव माने एसेल' हायावनो गोबां बिबांनि माबाखौ मा होनो आबाद मावनानै दिखोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो बैफोर आबादखौनो मावनानै मा दिखांनानै हाथाइ बाजाराव फानहैनानै माने न'खर सालायनायखौ जों दिनैसिम नुनो मोनदों आरो आरो जोंहा आथिखाल मुगायावहाय आबादखौ माने मुगाया जौगानायजों लोगोसे आबाद मावनायनि आदब खायदायाबो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि जाबाय आरो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
माने गोदोथ' जोंहा मोसौजोंसो हालौवोमोन नाथाय जोंहा आथिखाल मुगायाव जों मोसौजों हालौवनायखौ नुनो मोनलिया आरो मानो होनोब्ला जोंहा दानि जुगा मा होनो मुगाया जौगानायजों लोगोसे जोंहा माखासे सोलोंथाइ बिथिङाबो जौगाबाय सोलोंथाइ बिथिं जों सोलोंथाइ लानानै बानायनाय जेरै मा होनो मेसिनफोर जेरै हालेवग्रा बुङोब्ला जोंहा ट्रेक्टर पावार टेलार बायदिफोरजोंहाय जोंहा सानसेनि गेजेरावनो गोबां हालेवनानै माने आबाद मावनानै न'खर जौगानायखौ नुसै आरो आथिखाल मुगायाव जोंहा बांसिनै मावजानाय आबादफोर होनना बुङोब्ला जोंहा जेरै जुखाम बानलु सिब्रनि आबाद। आरो बिनि अनगायैबो, सबाय। माइआथ' जोंहा बर'फोरनि गाहाय आबाद खा। आरो जोंहा दाब दाब जायगा लायै जायगा जोंहा आबाद मावनायनि माने नेमखान्थिफ्राबो बेलेग जायो आरो आबादाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो। जेरै जोंहा बोरि हायावहाय साफाद आबाद मावनाय जायो आरो दलहा हायाव माइ आबाद आरो बेफोरबायदिनो बोरि हा न'खराव जोंहा माखासे जानलायाव जाग्रा मैगं थाइगं जेरै लाव, जोगोनार, खुमब्रा, खांख्रिखला बायदि फोरला मैगंफोरखौ जों माने मावनानै दिहुननाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा आथिखालनि बेयावहाय गोबां रोखोमै माने आबाद मावनायखौ जों नुबोदों आरो ना जोंहा मा ट्रेक्टरफोरजों जोंहा गोबां हा एवनानै बैफोरावहाय बैफोर हायावहाय माखासे मार माखासे रासायनारि हासारनि हेफाजाबै जोंहा माने आबाद सुखांनायखौ नुनो मोन्दों आरो जेरै जों बुंनो हायोब्ला बांसिन मा होनो आबाद मावो होनोब्ला जों जै जों पान्जाब हादरखौ बुंनो हायो पान्जाब हादरसाखौ पान्जाब हादरसायाव जोंहा माने गोबां रोखोम रोखोमनि आबाद मावनाय जायो आरो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला बिसोरो माइ आबाद मावो। गम आबाद मावो बेफोरबायदिनो आलु बिलाहि माने बेफोरबायदिनो बायदि बायदि मैगंनि आबाद मावो आरो बिसोरो। बैसोर मै बैफोर मैगंखौनो बिसोरो मा? हाथाय बाजारफोराव फाननानै माने जिउ खुङो आरो। मानो होनोब्ला जोंहा आथिखाल मुगायावबो मैगं थाइगंनि दाम एबा बेसेनफोरा माने गोबां जानो हमबाय आरो जायनि जाहोनावहाय बिसोरो माने बैखौ फाननानैनो माने आथिखाल मुगायाव जिउ खुंबोदों आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि मुगायाव जोंहा आबादा बांद्राय जौगायाखैमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव जों आबाद मावनाय जायफोर सुबुंफोर आबादा जौगानायजों लोगो लोगो माने आबादारिफोरनो जोंहा माखासे हादरनि गिदिर बान्था होनायखौबो जों नुनो मोनबाय आरो आबादारिफोरनो आरो जोंहा आथिखाल मुगायानि फ्रा माखासे मा होनो ग्रुप एबा कमिटिबो थानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जेरै जोंहा बेफोरबायदिनो आबादारिफोरनि गेजेरावबो माखासे लिडारफोर थायो आरो। जायफोरा आबादारिफोर माने आबादारिफोरा आबाद मावनायनि सोमोन्दै माने माखासे आबादारिफोरखौ फोरोङो बिसोरो एबा दैदेनलाङो आरो। आरो जोंहा आथिखाल मुगायाव जोंहा आबादनि सायाव जौगानाय बुङोब्ला जोंहा मा? आथिखाल मुगानि आबादारिफ्रा जोंहा माने सोलों गो थाखोसिम गोसारनाय बिसोरो मानो होनोब्ला आथिखाल मुगायाव आबाद मावब्लाबो जाया बिसोरो मा बैफोराव बाहायनाय माखासे मेडिसिननि मुंफोरखौबो मिथिनो गोनां जायो आरो बैफोर खौ आबादाव मारै बायो एसेबां जौखोन्दो होयो बेसेबां आबादाव माने गासिबो मिथिजोबबो जाबाय आरो नाथाय गोदोनि समाव गोदोनि सुबुं बैफोरखौ मिथियामोन आरो बाहायनायबो जायामोन आरो बेनिखायनो माने गोदोनि समाव आबादनि आबाद दिहुननाय बिबाङा माने जोबोद खममोन आरो खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथां अ बिदिब्ला नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा आबाद मावनायनि सायाव? औ माबाय मा आबादखौ माबायदि मावो औ दे
औ हागोन नोंथां जोंनियावथ' जोंनि आसामाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा बांसिन बानलु आबाद माइ आबाद आरो गोजां बोथोर गोलोम बोथोर लायै लायै गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
बुंनो थाङोब्ला जोंथियै मेसेङाव बानलुआ
औ -औ नंगौ -नंगौ। औ औ।
आरो बेनि अनगायैबो माखासे फिथाइ -सामथाइ जेरै तुरमुस आरो बायदिसिना जाग्रा फिथाइ -सामथायनि आबादखौ मावनाय नुनो मोनो आरो। ना नोंथां आसामाव औ नोंथां आरो बिनि अनगायैबो बानलु खेथिखौ बांसिन नै दा जोंनि आसामाव सोलिफुगासिनो दं आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
औ।
आरो बेनि अनगायैबो नोंथां जोंहा माइ आबादखौ माबे समाव मावनाय जायो बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
उम माइ आबादखौ नोंथां जोंनि दाबादि बोथोरनिफ्राय एसे सिगाङाव मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ।
जेब्ला समनिफ्राय अखानि बिबाङा एसे बारा गोगलैयो जेब्ला समाव दुब्लियाव दै थानो हमो बे समावनो खोथिया फोगोरखायो आरोना नोंथां। जेब्ला बैसाग दान बा -बारो जोबस्राङो अब्ला बे समावनो जोंहा खोथिया थिलि एवनानै खोथिया फोखायो आरो ना नोंथां। आरो बिनि उनावहाय दानसे दाननै दानसे आदा मासनि उनावहाय खोथिया जेब्ला फुजानाय जायो अब्ला फुनानै हाखौ गायजानाय गायनो गोनां हा फोमोननानै आरामै गायो आरोना नोंथां बिनि बिनि उनाव बेखौ मास मोनसे मास मोननैनि उनावहाय माखासे गेजेराव जोथोन लायै -लायै फेदेरनानै बेखौहाय हानाय जायो आरो। ना नोंथां आरो हाखांनानै अक्ट'बर दानसिमसोआवहाय जोंहा बेखौहाय मारा होनानै माइखौ दिरूननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ। ओरैनो नोंथां नोंसिनि एरियायाव आथिखाल मुगायाव मा- मा आबादखौ मावनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा? जेनेबा मा- मा आबादखौ मावनाय जायो बांसिन
जोंनि एरियायाव नोंथां बानलु आबाद माइ आबाद, तुरमुस आबाद आरो बेनि अनगायै माखासे फिथाइ -सामथाइ जेरै फोरला, जिंखा लाव -फान्थाव बेफोरबायदि आबादखौ बांसिन मावनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ। ओमफ्राय बांसिनानो बैफोर आबादफोरखौ जोंनि मा होनो बर' सुबुंफोरा माने हाथाय बाजाराव फानहैनायखौ जों नुनो मोनो।
हेलौ खोनादों ना नोंथां?
औ औ औ बिदिबा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दोनथलायनोसै ना?
औ दे नोंथां औ औ।
दानदो